औ औ खुलुमबाय।
औ
ओ नोंथांनो आङो फन हरनाय होनानो जादों ओ नोंथांनाव आङो बर' फोरनि बरफोरनाव मा मा फोरबो फोरबोफोर दं बेफोरनि बागै नों थांङाव नोंथाङा मा मा मिथिगौ बेखौ नोंथाङा खोन्थानो हा गोन ना?
ओ हागोन नोंथां थारैनो हागोन बर'फोराथ' गोबां रोखोमनि फोरबो फालियो नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरनि औ बेफोरनि मादावनो जोंहा बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो होनबा थ जोङो बैसागुखौनो मिथिगोन नङा होमबा बैसागोया जाबाय ओम आबादजों सोमोन्दो गोनां रंजानायफोरबो बर'फोरनि बेनि अनगायैबो जोंनिया गोबां रोखोमनि फोरबो जेरै मागो दमासि बेनिफ्राय ओ खाथि गासा बेनि उनावहाय ओ बेनि उनाव जोंहा माखासे नखरारि फोरबोबो खुंनाय जायो नङा होमबा ओ बेनि मादावनो जोङो माखासे ओ नखरफोराव सोरनाबा हाबा खुंनाय बेबादिनो थैनायनि सारादु खुंनाय लोगोसेनो ओ सोरनिबा नखराव गथ'जोनोम जायोब्ला ओ बेफोरखौ खायसेया ओं खाम दौनाय फोरबो खालामो । खायसेया खानाय सिननायनि फोरबो खालामो । बेबायदि गोबां रो खोमनि फोरबो खुंनाय जायो आरो नोंथां ।
औ थारैनो ‌।
औ । बेबायादिनो ओ दा बे फोरनि मादाव आङो नोंथांनो ओ मोनसे फोरबोनि बागै बेखेवनानै बुंनोसै । औ । अब्ला आङो नोंथांनो ओ मागो फोरबो मागो फोरबोनि बागै एसे बुंनानै होनसै ना?
औ थारैयनो बुं नोंथां ।
औ मागो फोरबो बुङोब्लाथ' जोंना ओ गुबैयै जोंना मागोआथ' मागो दमासिया ओ पुस दाननि ओ जोबथा खालारनिफ्रायनो जागायो आरो पुस दाननि जोबथा खालारावनो मागोनि मागो दमासिनि जागायनायखौ जों नुनो मोनो मागो दमासियाव जोङो ओ। गिबि सानखालि बयबो ओ दासिमबो नुनो मोनो जों, माखासे जायगायाव माने। ओ गथ' गथाइ एबा सेंग्रा सिख्लाफोरा जिगाब बायदि बुथुमनानै
औ।
बेलागुर बानायनाय नुयो आरो बेलागुर बानायनानै दोनो । बेबायदिनो हरावनो ओ मा खासे लावखार ओंखाम बा माखासे जानाय लोंनायनि जगारबो खालामनाय जायो । बिदिनो जानाय लोंनाय खालामनानै रंजायो बयबो।
औ औ थारैनो ।
बेनिफ्राय रंजानानै अखानायै फुङावनो बयबो सिखारो।
औ।
सिखारनानै औ। सानखारियावनो बयबो सिखारनानै बयबो दुगैयो आरो सोरबाया फुख्रियाव। सोरबा दैमायाव बेबायदिनो दुगैयो ‌। बे सानखालि माने ओ फुङाव जुदि साननि सिगां सिखाराब्ला, ओ मानसिया माने गोदोनि समाव दाव'खा जायो होनानै फोथायोमोन आरो।
औ थारैनो नोंथां ।
औ बेनिफ्राय बेनि उनावथ' जोंहा बेनि उनाव फिथा जानायनि लाहार फाहार खालामो। फिथा जानाय बुंब्ला बायदि रोखोमनि फिथा जायो बर'फोरा । जेरैहाय एनथाब फिथा, फिथा लावदुम एबा हगुमा फिथा लोगोसेव जायो । बेबाय बिओदिनो नारेंखलनि लारु बानायो। नङा होमबा नोंथां?
औ -औ-।
बेबादिनो माखासे रोखोम। रोखोमनि ओ जानाय लोंनायजों माने मागो दमासिखौ बारहोहरनाय जायो आरो। ओ नोंथांमोननि जायगायाव बे मागो दमासिखौ माबायदि खुंनाय जायो लोगोसे मा मा जानाय लोंनाय खालामो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ थारैनो नोंथां औ। जोंनि जोंनि। बिथिंजाय जोंनि ओनसोलथिंजायबो नोंथाङा जाबायदिनो होनलांदों‌। बेफोरबायदिनो। ओ जोंनि। आथिंजायबो ओ बेलागुर साव। बेलागु ओ। माग मागो दाननि सानसे सिगाङावहाय।
औ।
पुस दाननि जोबथा सानावहाय। जोङो ओ। बिनि फुंङाव फुङावहाय जोङो। जेनेब्रा मागो जानोसै मि फुङाव जोङो बेलागुरखौ सावनाय जायो। नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो सिखाबफोरखौ। बुथुमना दोननानै। ओ बिब्दियैनो। बे। मागो जा मागोनि से थारिख जागोननि हराव। सावनाय जायो, औ उ बेनि उनावहाय जोंनि मि बिथिंजायहाय मा मा जाग्राफोरखौ। बानायनाय जायो होनबा। ओ। हुगुमा फिथा। ओ नारेंखलनि लारु।
औ‌।
थावनि फिथा। एन्थाब बेफोर बेफोर। बेखिनिखौनो बानायनाय जायो नों
औ औ। अब्ला नोंथाङा गावनो बेफोर फिथाफोरखौ मालाबा बानायफेरबाय नामा?
औ बानायफेरबाय।
औ गासिखौबो बानायदों आरो नोंथाङा ना? बेफोर नोंथाङा जा जा बुंबाय। औ अब्ला बे हुगुमा फिथा एबा फिथा लावदुमखौ माबायदि बानायो बेखौ एसे फोरमायनानै होगोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ जोङो बेखौ मोननै बिदनि बानायनो हायो। ओ सिबिंजों सि सि बिं होनानैबो बानायनो हायो आरो नालेंखर होनानै। बो बानायनो हायो। गिबियाव ओ जोङो फिथा बानायनो होनो होनोबोला जोङो ओ अन गुन्द खौ देनानै ला ग्रोनांगोन।
औ अन गुन्दैखौ नोंथां ओ मा मा माइरंनिफ्राय ओ मा माइरंखौ लायोब्ला साबसिन जायो?
ओ जोङो हुगुमा फिथा सावनोब्ला ओरैनो जोङो दा जा जा जा जाबाय थायो माइरं ओ रनजित
औ।
बेफोरबाय बेफोरबायदि। बि जिखुनु माइरंखौबो लानानै एन्थाब फिथाखौ जोङो सावनो हायो। औ जेरैहाय।
औ।
अनलाखौन र अनलाखौनो, माइरंखौ देना लाखांनायनि उनाव जोङो नालेंखर हाना नालेंखरखौ हाननानै सोर नालेंखर सोरगिदाग्राजों खिनानै ला ग्रोयो आरोना नोंथां। औ। बेनि उनावहाय एवनानै नै जेब्ला नालेंखरनि दैया रानो। अब्ला बेयाव सिनि होना बेवहाय जारोम जारोम जारोम जानाय एवनानै दोनो बेनि उनाव हायो ओ दै फुदुंनानै ओ थिक थिक्लिनि। थिख्लिनि खुगाफोरावहाय जोङो। जाबखो जाबखो ओ गिबियावनो माइरंखौ होबाय, बेनि उनाव सिबिं, बेनि उनाव माइरं बेनि उनाव सिबिं होनानै जोङो जाबखो जाबखोयैहाय ओ दै गुदुंनि मो खाङाव ओ जिस्रि फिसा
औ।
आरो ओ औवानि फिसा आसान बानायनानै होनानै बेनि सायाव सावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ माने बेखौ दैनि दैहु सायाव हमनाय जायो आरो ना?
औ औ दैहुआव दै होनानै बे दैनि खफ'आव फोमोननाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां बेनिफ्राय
खफ' खफ'आ नांनानै मोन-मोनो आरो फिथाया
औ औ नंगौ नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बेथ' जोंनि मागो फोरबोनि ओ बागै सावरायनाय जाहैबाय नङा ओमबा? बेनिफ्राय जोंहा मोनसे फोरबो दङ ओ जायखौ न'खरारि फोरबो आरो बेयो। ओंखाम ओखाम गोरलैस जानाय होननानै बुङो नङा ओमबा? नोंथांमोननियाव बे ओंखाम गोरलै जानाय खालामो ना खालामा?
ओ सि बैसाग ओ जोंनि बेवहाय बेफोरबायदि ओंखाम गोरलै जानायखौ बैसागो बैसाग दानावसो खुंनाय जायो।
बैसाग दानाव
औ बैसाग दाननि से खालार खालि।
माइ हाखांनानै बेखौ खुंनाय जाया नामा माइ आबादफोरा जोबखांनायनि उनाव
ओम माइ हाखांनानै माइ हाखांनायनि उनावबो खालामो। ओ आरो बैसाग दाननि से खालार खालिबो खालामो ओ
औ
मोननै समाव खुंनो हायो नोंथां
खालामनाय जायो आरो ना औ औ नंगौ
गिबियावनो आघोन दानाव ओरैनो माइरं गोलौ माइरं गोरलैखौहाय लानानै ओरैनो बाउनानै दोनग्रो औ बेनि उनाव ओहाय बैसाग दान एसे खालार खालि गिदिर खालामहैयो आरो
औ बे समाव माने गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बाथौ दुमनाय बा बेबायदिनो फुजा होनाय बेफोरबायदिजों लोगोसे ओ जानाय लोंनाय बेबायदि खालामनाय जायो आरोना
थारैनो नोंथां ओ गोदो गोदायनि ओ बेदरनि आलि जौनि फुख्रि होननाय रावा दंखायो ना नों
औ औ औ नंगौ नोंथां
मोनसे हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो जौ ना बेद बेदरा थाखाथारगोन
औ नंगौ नंगौ
औ थारैनो
हुम
दे बिदिबो नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय ओ नोंथांजों रायज्लायनानै ओ गोबां मोनथि मोनि बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय ओ दिनैनि बे सुद' सावरायज्लायनायखौ बेखि खिनियावनो दोननोसै ना
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो माखासे ओ गियानफोरखौ औ होनायनि थाखाय लाखिथ'नोसै अब्ला ना औ दे ।